गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
आंबो जासि हरग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो लादों नामा?
आङो आयदाखौ सावरायनो लानाय आयदाखौ सावरायनो लादों मोनसे बेनो जाहैबाय बिमाया फिसाखौ माबादि अननाय होयो एबा फिसाफोरा बिमानि अननायखौ माबादि लुबैयो बेनि सायाव बुंनो नागिरदों आं दानिया बुंलांसै आङो।
बिमानि अननायानो जाबाय सासे गथ'नि थाखाय सबसे ओ साबसिन हामसिन अननाय एबा गोजोननाय। बिमानि अननायानो सासे गथ'सानि थाखाय साबसिन हामसिन। थामहिबा सासे गथ'आ ओ जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो बिमानि गोरबोआव जे बायदि थायो। एबा जेबायादि उरफ्लेनानै थायो थिग बिदिनो बिमायाबो गावनि गथ'साखौ मोजां मोननाय आरो अननायजों गथ'साखौ बुंनाय रावै बा अननाय आखुजों दिन्थिनानै जेब्लायबो बजबनानै लानानै थायो। बे बादिनो बिमाया ओ गथ'फोरनि दुखु दाहा जिंगा जानाय माखासे ओ दुखु खस्थ' सहायनांनाय बेफोर बायदियाव
सहा बेफोर बायदिफोरखौ मोहेरनानै थाया लासे एबा नासयनानै थाया लासे गासै सुखु दुखुनि गेजेरावनो हेफाजाब होनाय बायदि बिदि खालामनानै जेब्लायबो फिसाखौ मदद होयो। जेब्लायबो बिमाया गावनि गथ'नि था खाय अननायखौ जे खम खालामनानै लाया। सासे हौवा सुबुङा बा बिफाया गावनि गथ'साखौ जे बादि अनो बेबादि अननाया बिमानिया बांसिनै सिगाङाव नुजाथिनाय फैयो। बिफाया जे बायदि गथ'साखौ बुंनानै बा गावनि बिखायाव बोजबनानै लानानै अननायखौ दिन्थिया नाथाय बिमाया गावनि अननायजों एबा गावनि गोरबोआव जे बायदि फिसाखौ बजबनानै लायो फिसाफोराबो गावनि बिमा बिानि अननायखौ गावनि मेगनजों नुनाय बायदि मोननानै गावनि बिमानि अननायखौ बांसि नै बोजबनानै लायो। मुलुगाव जेसेबां सुखु दु खु बा गियान एबा अगियान बेफोरबायदि गासैखौबो सासे आइजोआ एबा बिमा महरैसो बै गथ'सानि जिउखौ दायो गथ'सायानो बिमानिफ्राय गिबि सोलोंथाइखौबो मोननो हायो बिमायानो गावनि अन्नायनि गेजेरजों गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ होयो आखुनि लेखा बिजाबफोरनिफ्राय होनाय आखुनिफ्राय गावनि सानदांथि एबा मोनदांथिजों फिसाफोरनि आखल आखुखौ माबायदि खालामलांनांगौ माबायदि मोजां फारसे थिनलांनांगौ बेफोर साननाय हनायफोरखौ लानानै बिमाया गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो हमो आखल आखु दाहोनो हमो उन्दैनिफ्रायनो आखाइ हमै हमै गथ'खौ फोरोङो आसि थुयै थुयै खिन्थाबोयो बिमाया गावनि गथ'नि अबेबा निदान खैफोदाव गोलैनायफोरखौ
ओ गथ'आ जुदि गावनि बिमानि खाथियाव थांनानै खोन्थायोब्ला बिमाया बजबनानै एबा मोदै हुगारनानै होयो नाथाय सासे बिफाया बेखौ इसेबां मानि बोजबनानै बा मोदै हुगारनानै होनो हानाय इसिबां गैयाबो जानो हागौ नाथाय बिमाया गावनि फिसाखौ अननायनि गेजेरजों बांसिनै बजबफिनानै लानाय सावगारिया
गथ'नि मेगनाव बांसिनै नुजाथिनायखौ नुनो मोननो थाङो ।
हिन्जावफोरा आखल आखु एबा ओ गोजोन होग्रा होननानै बुंनो हायो मानो होनब्ला बे बिसोरो गावसिनि गथ'फोरखौ गावसिनि ओ गोरबोजों बोजबनाय बेखौ दिन्थियो आरो जाय गथ'फोरखौ हौवाफोरा एबा बिफाफोरा गावनि गोसोनि सान्नायजों बुंनानै फोरमायो। गावनि गोसोजों साननानै खिन्थायो। बेबायदि बाथ्राफोरखौ नाथाय सासे हिनजावा एबा बिमाया गावनि गोरबो गोसोजों बजबनानै लानानै खामानिफोरखौ मावनो खिन्थायो। दिन्थियो जानायनिफ्राय लानानै उन्दुनायनिसिम
सासे बिमाया गावनि फिसाफोरखौ जोथोन लानाया थारैनो गोग्गाथाव। सासे बिमाया गावनि गथ'खौ लोमजाबा एबा साजाबा बायदिसिना बेराम आजारनिफ्राय माबायदि बारग'नो थाखाय बा बेयाव जोथोन लानांगौ बेफोरखौ फारसेनिफ्रायनो लानानै
गासैखौबो जोथोन लानानै होजोबो। उन्दु उन्दुनाय आरो गाननाय जोमनाय जि सुनाय साखोन सिखोन थानाय जि जोम खन्नानै होनाय सुनाय बेफोर गासैखौबो बिमाफोरा जोथोन लायो। बुंनो थाङोब्ला बिमाया सबसे साबसिन लोगोरि होननानै सासे गथ'सानि थाखाय बुंनो हायो। बिमायानो गावनि फिसाफोरखौ एबा गावनि फिसाफोरजों।
साबसिन हामसिन लोगो होननानै बुंनो हायो आंनि बुंनाया। एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदोंमोन नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांङा फोरमायनायनि थाखाय। आं नोंथांनि सिगांङाव सासे। बर माहारियाव जोनोम मोननाय सासे गेदेमा सुबुंनि समाज सिबिनाय। बिनि सोमोन्दैसो आं नोंथांनि सिगांङाव फोरमायनो नागिरदों बे सुबुंङानो जाहैबाय रुपनाथ ब्रह्म। बिथांङा सासे औ। बिथांङा सासे बर हारिनि बरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो। सिगांसिन आसाम हादरसानि सासे मन्त्रिमोन। बिथांनि ओ। समाजाव होलांनाय माखासे बिहोमाफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगांङाव फोरमायलांगोन। बिथांङानो जादों सासे। गेदेमा सुबुं। जाय सुबुंङा जोनोम मोनदोंमोन जिगुजौ नै मायथायाव। ओ बिथांङा कक्राझार सहरनि सानजाहा थानाय औवाबारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन बिथांनि बिफानि नि मुङानो जाहैबाय दजेन्द्र ब्रह्म आरो बिमानि मुङा जाहैबाय सोदोमस्रि ब्रह्ममोन। जोनोम जानायनि अखाफोर। दाइन दाननि उनावनो बिनि बिमाया थैदोंमोन। उनावहाय बिथांखौ बिमा बाथुलासो। ओ खांनानै फेदेरदोंमोन। बिथांङा उन्दै समनिफ्रायनो सासे साहसि। सुबुंमोन गिनो रोंङैमोन। आरो बिथांनि आखलफोरा जोबोद माहिमोन बयखौबो खुलुमोमोन गिदिरफोरखौ। देरनानै बिथांङा उनावहायनो सासे मानसिफोरजों अनसाय जाफिननाय सुबुं जादों जाहैनो हादों। बिथांङा जाहैबाय। गोजौ थाखो फरायनानै समाजाव गोबां बिहोमा होलांदों। बिथांङा गिबियावनो गावनि फरायनायखौ नआवनो जागायजेेनदोंमोन सासे मास्टारनि अन्नायाव हायो बिथाङा धुबुरि धुबुरियाव फरायहैनानै धुबुरि गोजौ फरायसालियाव फरायहैनानै जिगुजौ नैजि मायथाइाव मेट्रिक आनजादखौ सेथि मासिआव आवथ्रिदोंमोन बिनि उनाव गुवाहाटी सहराव थांनानै कटन कलेजाव फरायहैदोंमोन कटन कलेजनिफ्राय बिथांङा जिगुजौ नैजिबा मायथायाव बि ए खौ पास खालामदों बेनि उनाव कलकातायाव कलिक कलकातायाव थांनानै आयेन एबा लखौ पास खालामहैयो। ओ जिगुजौ नैजिस्नि मायथायाव। बिथाङा ल पास जायो। बिथांङानो मखजाथावदि बिथांङानो बरफोरनि। गेजेराव बि ए आरो आइेन पास जानाय सुबुं। ल पास खालामखांनानै बिथांङा धुबुरिनि कर्टआव उखिल मावो बे समावनो बिथांङा। धुबुरि कलेज ओ लकेल बर्डनि सासे सोद्रोमा जानानै समाजनि। गोबां हाबा माव मावलांदों। बेफोरबायदिनो बिथां रुपनाथ ब्रह्मआ गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मआ। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म सासे गेदेमा सुबुं बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोम फोसावलांनाय बिथांजोंबो गोबां सावरायलायनानै समाज फोसाबलांदोंमोन। बै समावहायो बर' समाजा ओरैबायदि गुलाय गुजायायाव थासारियाव दङमोन बिथाङानो फोसाबलांदोंमोन बर' फरायसाफोरखौ लानानै गुलाय गुजाय थासारिफोरखौ फोसाबलांदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा बर' थुनलाइयाव गोबां अबदान होलांदों। रुपनाथ ब्रह्म बिथाङानो थुनलाइ सोरजिलांनो गोबांद्राय थुनलाइ सद्रिलांनो हायाखैबाबो जिखिनि हादों बिथाङा बर' बर'नि थुनलाइयाव सोरजिजेनन्नाय बिथांमोनहानोमोन ओ मानोना रुपनाथ ब्रह्ममोन बायदि बर' रावनि थुनलाइ सोरजियामोनब्ला दिनै जों ङो बर' थुनलाइनि जारिमिनखोआनो ओ जा जेनाय नङामोन एबा जानानै फैनाय नङामोन। बर'फोरनि गिबि लाइसि बिजाब नि ओ बिजाब बिबार लाइसिखौ बिथांमोनहानो सतिस चन्द्र बसुमतारिया सुजुनाय बेयावहायनो बिथांमोनहा खन्थाइ लिरजेननानै दिहुनजेनदोंमोन बिनि उनावहाय बिथाङा सासे बर'नि खन्थाइगिरि मदाराम ब्रह्मज जों लोगो नांनानै खन्थाइ मेथाइ बिजाबबो दिहुनदोंमोन ।बेखौ नैरोजा जिगुजौ नैजिथाम मायथाइयाव दिहुनदोंमोन।
बेनि अनगायैबो गोबां बर' खन्थाइ सोरजिनानै बर' बिजाब सोरजिनानै बिथाङा होलांदों। ओ माखासे खोमसि थासारियाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ बिथाङा ओ सोरां फारसे लाबोनो नाजादों बेनि अनगायैबो बिथाङा ट्राइबेलफोरनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखायबो गोबां आसाम आसामनि मन्थ्रि जानानै गोबां बिहोमा होलांदों ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय बेनि अनगायैबो बिथाङा भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायावबो गोबां बाहागो लादोंमोन बिथाङा कंग्रेस हानजानि सासे मावथि हिसाबैबो भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन बाहागो लादोंमोन। ओ गिदिर गिदिर सुबुं जेरैहाय ओ गपिनाथ बरद'लैमोन बायदि महाममद सादुलला बिथांमोनहा बिथांमोनजों लोगो नांनानै ओ भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव बर'नि गिबिसिन राजखान्थाय राजखान्थिगिरि जानानै बाहागो लादोंमोन। हारिनि गेजेराव बिनो गिबिसिन मन्त्रि बिबान मोनदों भारतनि ओ भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायावबो बिथाङा ओ सासे मन्थ्रि जानानैनो सोमावसारदोंमोन बेनि अनगायैबो बिथाङा ओ बर' थुनलाइ आफादनिबो बियो बिथाङा गेदेर थुलुं ओ थुलुंगा होलांदोंमोन जिगुजौ द'जिथाम मायथाइनि जिदाइन मेनि बर' बिजों एबा बर' रावखौ फरायसालियाव स सोसननायनिबो बिथांमोनहानो गिदिर अबदान होलांदोंमोन बिथांमोननि नाजानायावनो जोङो दिनै बर' रावजों जोङो लिरनो फरायनो हादों बिथांमोननि अननायावनो जोङो दिनैहाय बर' रावखौ फरायनो हादों समाजनि हाबा मावनाय होनोब्ला बिथाङा गोबां हाबा मावलांदों बर' समाजाव जेरैहाय जोङो हमनो हायो । बर' फरायसाफोरखौ खौसे खालामनानै । समाज फोसाबनायनि माखासे बर' सात्र सनमिलननिबो बिथाङानो मावथि जानो हादोंमोन। गोजोन्नाय थाबाय नोंथां आंनि बुंनांगौखिनिया बेनोसैमोन ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्रायबो माखासे खोथाफोरखौ खोनासंनो मोननायनि थाखाय ए दा आंनि बुंनाया बिमानि अन्नायनि सायावमोन दा बे बाथ्राया जाहैबाय मा बिमाया गावनि
दुखु खस्थ' आरो गाव जेसेबां सहायनानै थादों बेफोरखौ बाव गोमानानैबाबो गावनि फिसाफोरखौ जेबादि अन्नाय होयो गाव लोमजादों जादोंब्लाबो गाव माखासे देहाफोर खहा जानाय बा माबा मोनसे जाहोनाव गाज्रि जानानै थादोंब्लाबो बियो फिसाया फिसाखौ जेबब्लाबो मोजां जोथोन लानानै जेब्लायबो अन्नाय रावजों बुजायो आरो अन्नाय रावजों बेखौ जोथोन लायो आरो गावनि खामानिनि गेजेरजों जेब्लायबो फिसाखौ सासे मानसि मोजां मानसि जानो थाखाय बियो मोजां थुलुंगा एबा सोलोंथाइखौ होना होयो
सासे बिमानिफ्रायनो गथ'साया मोजां सोलोंथाइ खौ मोननो हायो होननानै बुंनो हायो । मानो होनोब्ला सासे बिमायासो सासे गथ'नि आखल आखुखौ
जेब्लायबो गाहामै दानो हायो गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ । बुजायनानै एबा एफा एनै रायनानैब्लाबो । मोजां फारसे लानानै थांनो हायो ।
मानसिनि । मानसिनि थार आखु दानायाव बिमायानो । बांसिन गोहोम खोख्लैयो बा बेनो सबसे साबसिन । गेदेर गाहाय बिफाव लायो होननानै बुंनो हायो । माखासे गिदिर गिदिर । ओ सुबुंफोरनि बिमाफोराबो गावनि फिसाफोरखौ मोजां आखु एबा आखल दानानै होआमोनब्ला एबा मोजाङै जोथोन लायामोनब्ला बिसोरबो गेदेमा सुबुंफोरा दासिम बेफोरबायदि मावनो हानाय नङामोन जानो हागौ आरो माखासे उन्दै गथ'साफोराबो गावनि उन्दैनिफ्राय नुबोबाय थानाय। बायदि आखल आखुफोरखौ नुनानैसो सोलोङो।
दा नोंथाङा माबाफोर एसे बुंबावनो सानदोंमोन नामा।
औ नोंथां नोंथांनि आयदानि सायाव फोरमायनायखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों खोनानानै आं नोंथां आंनि आयदाया जाहैबाय सासे गिदिर सुबुंनि रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै एसे फोरमायनाय। बे आयदायानो जाहैदों आं दहायनो फोरमायलांखाबाय बेवहाय बिथाङा। जोंनि माखासे। ट्राइबेल। सुबुंफोरखौ बिथाङा गोबां मदद होलांदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा। माखासे खोमसियाव थानाय लेखा फरा फरायै बेफोर बायदि सुबुंफोरखौ बिथाङा सोराङाव लाबोनानै लेखा फरा फोरोंदों। फरायहोदों बिथाङानो गोबां मदद होलांदों।
बिनि अनगायैबो बिथाङा खन्थाइ रायथाइ लिरनानै गालांदों। माखासे इसोरनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायनानै गालांदों। मा बायदि जानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायदों। हारि फोजाखांनाय सानस्रिखौ लानानै बिथाङानो गोबां मदर होलांदों। बिथाङानो। बिथाङानो।
सासे बर' माहारिनि गेदेर सुबुंमोन। बिथाङानो बर'नि गिबिसिन रमान्टिक। खन्थाइगिरि होननानैबो बुंजायो मानोना बिथाङा। आंनि खैना खन्थाइखौ गिबिसिन रमान्टिक खन्थाइ। थुनलाइ सोरजिगिरि थुनलाइयाव सोरजिनानै गालांनाय। थुनलाइ बिजिरगिरि बिथांमोनहा बिथांखौनो बर'नि गिबिसिन रमान्टिक खन्थाइगिरि होननानैबो बुङो। बेनि अनगायैबो रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा गोबां खामानियाव समाजनि खामानियाव बिहोमा होलांदों। बिथाङानो जाहैबाय बिथांनि मोजां मोननाय खामानिफोरा मा मामोन। आं फारियै खोन्थालाङो बिथाङा मोजां मोननाय खामानियानो जाहैदों। उन्दैफोरजों गेलेनाय उन्दैफोरखौ अननाय आरो बिथाङा सम मोनोब्लानो ना बोननो मोजां मोनोमोन ना हमनो मोजां मोनोमोन।
दैयाव सानस्रिनोबो बिथाङा जोबोद मोजां मोनोमोन बिथां गेदेमा सुबुङा। बिथां गेदेमा सुबुङा हारिनि थाखाय खामानि मावै मावै जिगुजौ द'जिदाइन मायथाइनि नैजिथाम जानुवारि खालि बे संसारनि फाय आनज्राय लाङो। आंनि बुंनांगौ खिनिया बेनोसैमोन नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा।
नोंथांनि बुंनायखौ खोनानानै गोजोननाय मोनबाय। आंनि आइदाया जोबनायनि फारियाव फैबाय
दा आं बुं आंनि आयदानि माखासे बुंनायफोरा जाबाय मा बिमाया अरायबो फिसाखौ गोथार आखुनि मानसि जानो थाखाय बोसो थोन होयो आरो उन्दैनिफ्रायनो बिमाया आखल बिमाया गावनि फिसाखौ उन्दैनिफ्रायनो जिेबायदि आखुखौ फोरोंबोयो बेखौ नो गथ आ सोलोंनानै देरजासिमावबो बियो गाव सोलोंबाय थायो मानो होनबा उन्दैयाव जेखौ मोनो मोजांखौ मोनोब्ला मोजांथिं थांगोन आरो गाज्रिथिं गाज्रि आखुनि मानसिखौ लोगो मोनलांबाय थागोन मोजां बोसोन मोना बे गथसाया लाैनो गारजि ारसे थांबाय थागोन।